अ हेलौ औ नोंथाङा मा खामगासिनो दं नोंथां? औ नोंथां नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नोंथांजो आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ
नोंथाङा सावरायजागोन नामा नोंथां
औ सावरायजागोन
औ होमब्ला नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जोंनि बर' हारिनिफ्राय जों गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय बायदिसिना जोंना दोरोङारि ओंख्रि फोर दङ जेरै जोंना बायदि बायदि जाग्रा जेरै गोखा गोखै बायदिसिना जाग्रा दङ आरो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन ओ नोंथां जेरै जोंनि बर'आारि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोबा जेरै जोंना बांसि नानो खारै ओंख्रि जायो बे हारि ओंख्रि बिथोराव जेरै ओ सबायजों सामु अनलाजों दाउ नारजिजों अमा मैथाजों खांख्राइ आरो बेफोरो सा गोबां ओंख्रि दं बेफोरनि गेजेरावनो आं नोंथांनो अनलाजों दाउखौ माबोरै बानायो बेखौ बुंनो सानदों अनलाजों दाउखौ बानाय मारै बानायनोबा जोंनाखि बेयावनो अनला आरो दाउखौ बे अनलाखौ जों मारोरै बानायो होनबा जोङो माइरं न'नि जा माइरं थं बे माइरंखौ जों गिबियावनो सोमग्रोनानै लायो सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ मिक्सार ग्राइनडार बा नङाबा थबसि नङाब उवाल आरिफोराव जोङो देनानै बेखौ गुन्दै खालामना लायो गुन्दै खालामखांना ओ ओ जा गुबुुन फारसे जाय जों जा दाउ बे दाउ बेदर बेफोरखौ जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय बायना लाबो नङाब्लाबो जों नै न'निनो थानाय फिसिनाय दाउफोरखौनो बुथारना सिथारनानै एबा सिथारनानै जोङो बेखौ मोजाङै गांफोरखौ साफा खालामो होनानै बेखौ जोङो फिसा फिसा गोदानानै बेखौ जोङो ओ बेदर बानायो आरोना बेनि उनाव जों बे बेदरखौ मोजाङै सुना लानानै सुखांनायनि उनाव जों बेखौ साराय गुदुं दङ थाव एसे एबा जेरै सामब्राम गोजा बेफोरखौ होनानै बे बेदरखौ जों एसे एवफ्रानदबनानै लायोबा एबा एवफ्रांनानै लायो बेनि उनाव जों गुबुन फारसेजाय ओ बियाव जों जा बेदर एवनाय बेयाव जों दै एसे बुजा होनानै ओ बेयो जेब्ला गोदौबाय थागोन गोदौनायाव
जों जा अनला जा जा अनला गुन्दै बेखौ जों बेयाव होना होयो बेयाव होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दसे एवनायनि उनाव बेयाव जों जा खारै अनला खारै अनला अनला बायनाय जोंनो गिबियावनो खारै नांगौ जाहाथे बे खारैखौ जोङो गावनि थारमाने गावनि माबानाय हिसाबैयो आरो गावनि गोसो हिसाबै जेसेबां नांगौ एसेबां होयो बेनि उनाव होखांनायनि उनाव बेखौ जोङो दसे सम खोबहाबनानै दोनो खोबहाबखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जा
बे होनो लागा जेरै मस्ला मस्लि जेरै गंगार दुनिया जेरै बानलु सामब्राम जाब्रां हाइजें आरो गोबां रोखोमनि मस्ला मस्लिफोरखौ जों बेयाव होनो हायो बेनि उनाव जों जोङो बेखौ आरो सोमनानै दोनबावो अ खोबहाबनानै दोनो बे खोबहाबनायनि उनाव गावनि गोसो बायदियै बेसेबां रोसि खौ दोनो दोनो बेफोरबायदि हिसाबै दोनो आरोना बेनि उनाव जोंना ज जेब्ला जों बेखौ खाङो बेनि उनाव जोङो बेखौ जानाय जायो आरोना नोंथाङाब बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बादै बुंनो हागोन नामा
नंगौ नोंथां नंगौ औ होमब्ला नोंथां जोंनाथ' दोरोङारि जानाय लोंनायनिथ' जोंना गोबां दं आरो नोंथां
औ औ
औ जोंना जेरै दङ होनब्ला जोंना नोंथांनो आङो अनलाखौनो माबादि बानायो बेखौनो आङो एसे फोरमायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां औ जेरै जोंना अनलाजों दाउखौ जों माबादि जायो होनब्ला नोंथां जेरै जोङो अनलाखौथ जोङो गिबियैनो माइरंनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो नोंथां जेराव जोङो बेखौ जोङो दैयावसे सोमना दोननांगोन नोंथां सोमना दोनखांनायनि उनाव जों औ जेब्ला बेयो रुइयो रुइब्ला जों बेखौ बायदिसिना देग्राफोर दं आरो जोंना जेरै थब नङाब्ला जोंना दिंखि नङाब्ला जोंना मिक्सार मेसिनफोरावबो जों देनाय आरो नोंथां जेब्ला जों बेखौ जेब्ला जों बेखौ देखांनानै जों बे बेखौ गुन्दै खालामना दोननाय जादों नोंथां बेखौ जों गुन्दै खालामना दोनो अब्ला जोंना बैखौ जोङो संनो थाखायथ जोंना सारायाव नङाब्ला खान्थाफोरावबो जों संनो हायो आरो नोंथां नङाब्ला कारफोरावबो संनो हायो बेफोरबायदिनो जों बेखौ बै दै होनानै जों दैखौ गोदौ होबाय थानो गोनां नोंथां गोदौ होबाय थानायनि उनाव जोङो जोङो देना लानाय जोङो अन गुन्दैखौ बेयाव होनांगोन आरो नोंथां होखांनानै जोङो
औ
होखांनानै जोङो बेखौ गोदौ होबाय थानायनि उनावा जोंनाथ' दाउ बेदर दाउ बेदर जों हाथाय बाजार नङाब्ला जों बायदिसिना जायगाफोराव मोनो नङाब्ला जोङो न' न' फोरावथ' जों फिसिनायखौ मोनो आरो नोंथां जोङो फिसिनायखौ जोङो बै फिसिनायखौ जोङो मोजाङै जोङो गोदाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ एसे अफ्राना लानांगोन आरो नोंथां एवफ्राना लाखांनानै जोङो बेखौ दैयाव माने जों जेराव जोङो संदोंमोन बेयाव जों बेखौ होनांगोन बेनि उनाव जों खारै एसे एसे होनांगोन आरो नोंथां जाहाथे जोंना अन गुन्दैनि माने बैयो एसे रुइनानै जोंना गेब्लेयो आरो नोंथां बेनि उनाव जों बेखौ मस्ला बायदि होनांगोन आरो नोंथां जेरै जोंना सामब्राम गुफुर फानलौ नङाब्ला जिरा बायदिसिना होनांगोन आरो बेनि उनाव जोङो ओमफाय गोदौ थायोब्ला जोंना बेदरफारा माने जेब्ला बेदरा रुइयो रुइब्ला जोङो बेखौ माने एसे खोबना दोननांगोन अब्ला जोङो जानो थाखाय जोंना जायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो बै अनलाजों दाउखौ बेफोरबायदिनो जोंनि बे ओनसोल संनाय जायो आरो नोंथां नङाब्लाबोथ जोङो बायदि जोंना जाग्रा दंबावो जेरै बर' हारिनिनो जोङो थास थास बिबारजों अमा बायदिसिना दंबावो आरो बेफोरखौबोथ जोङो जोङो गोदोनिफ्रायनो जों थाबोबाय थानाय बेयो मोनसे बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि आरो नोंथां बेखौ जानो थाखाय जोङो थास बिबार थास बिबारखौथ जोङो गिबियावनो लाना फोराननांगोन बेखौ जोङो लायनो थाखायबो जोङो बारि नङाब्ला जोङो हाथाय बाजारफोरावबो मोनो आरो नोंथां बेफोरखो जों लाना फैनानै बेखौ जोङो मोजाङै बेनि थारा नङाब्ला बेनि जोंना बेगर थायोना बेखौ जोङो मोजाङै बासिनानै बेखौ जोङो मोजाङै हानानै सुना लानांगोन आरो। जोङो दोननांगोन आरो सुखांनानै जोङो बेनि उनावथ' जोङो संनो थाखाय जोंना रेडि जायो नोंथां। बेखौ जों ना गोरानजोंबो संनो हायो अमाजोंबो संनो हायो नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? माबादि जोङो संनाय जायो बेखौ।
औ हागोन नोंथां ओ जेरै जोङो ओ ओ आंनो बेखौ बुंथलायला नोंथांनि सेराव आङो ओ जेरै नाफामखौ माबायसा बानायो बेखौ बुंनोसै। ओ नाफाम बानायनो थाखाय जों गिबियावनो ना नांग्रोगौ बे नाखौ जोङो ओ हाखरनि फ्राय नङाब्ला न'नि हखरनिफ्राय नङाब्लाबो गुबुन जेरै जोङो दुब्लि फोथारनि आरिनि फ्राय जोङो ओ बाय गुरनानै लाबोनानै एबा सारनानै एबा बोनानै नङाब्लाबो जों जेरै हाथाय बाजारनि आरिनिफ्राय लाना फैनानै बेखौ जोङो बानायो। ओ बे नाफोरखौ लाबोननि उनाव जोङो ओ गिबियावनो बेखौ जोङो मोजाङै सुना लायो। सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ सानद्रि बा एबा दालायाव जोङो बेखौ ओ रानहोनो थाखाय सान्दुंआव फोरान्नानै दोननाय जायो। फोरोंखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ गुबुन फारसेथिं जोङो जा नाफाम बानायनो थाखाय जों थास' नांगौ जाहाथे थास' गोसोमनि बुगा एबा थाराखौ जोङो गिबियाव नो बिफांनिफ्राय हासना लाना' फाइनानै बेखौ जों मोजाङै ओ मोजाङै माबाग्रोयो ओ सुनानै हास'नानै जोङो बेखौ सान्दुंआव एसे फोरानदबनानै दोनो। बेनि उनाव जोङो जेब्ला थास'आबो रानो अब्लानियाव जोङो गुबुन फारसेथिजा जा ना ना गोरान फोरानाय बेखौ जोङो उलार एबा थबसियाव देना गुन्दै खालामग्रोयो। बेनि उनाव जों जा थास' बेजों लोगोसे आरो फिन खेबाव ना खौ जोङो देफाम फानानै जों बेख खौ ओ गुन्दै खालामनानै लगायनाय जायो। बेनि उनाव जोङो ओ बेयाव जेरै ओ नाफामबो जेरै जों खारै आरि नावमान होनाय जायो। बेनि उनाव बे खारैखौ होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ लाद्रा खालामनाय जायो। बेखौ जों लाद्रा खालामनायनि उनाव जेरै ओ जेरै थेमा जेरै बथल बथल नङाब्लाबो जोङ औवानि हासुं'आरिफोरावबो जोङो दोन्नायखौ नुयो। बेनि उनाव ओ जेब्ला बेखौ जों गोबां सुबुंफोरा जेरै मा दान मोननै एबा दान मोनबा नङाब्लाबो जों से बोसोराव गासैबो बेखौ दोननानै दोननायखौ नुनो मोनो आरोना। ओ बेनि उनाव जेब्ला जोङो ओ बेखौसो जायो जानो जायो अब्ला जों बेखौ ओ गिबियावनो बेयाव जों दै एसे होनानै जों नाफाम बेखौ होनानै जों बेयाव खारै एसे एबा एबा नांगौ बायदियै मस्ला मस स्लि होनानै जों बेखौ संनानै जानाय जायो आरोना। बेफोर बेसानो जों नाफामखौ बानायना जायो। नोंथाङा आरो दोरङारि जानायफोरनि माइखौ बुंनो हागौमोन नामा?
औ नोंथां हागोन। जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलथिं मो जानाय जायो आरो नोंथां। जेरै आं बुंनो थांदों नोंथांनो सबायजों सामुखौ माबायदि जोंनि बे ओनसोलथिं जायो बेखौ फोरमायनो नागिरदों आरो नोंथां।
उम।
जेरै जोङो सबाइखौथ' जोङो गोदोनि फ्राय जोंनि बै ओनसोलथिं गायबोनायखौ नुदों आरो नोंथां बेनि उनावबो जोङो बेखौ गायाब्लाबो जोङो हाथाय बाजार दखानफोरनिफ्रायबो लाना फैनो हायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै बासिनानै जोङो बेखौ मोजां सुना लानांगोन नोंथां। जा बेयाव थानाय जोंना बिगुरफोरखौ आरो उम बायदिसिना जोंना बायदि अन्थाइ बायदिसिना जे फिसा बालाफोर थायो नोंथां बे खौ जों मोजाङै बासिनांगोन आरो बेनाव जोङो बेखौ सारायाव जोङो थाव एसे होनानै एवफ्रामना लानांगोन आरो नोंथां। एवफ्रामखांनायनि उनाव जों बे खौ जोंनाथ' साम' साम'खौथ' जोङो बायदिसिना हाखर बिलो दैमा बायदिसिनायाव मोनो आरो बेनिफ्राय जों लाना फैनांगोन नङाब्ला जोङो बै जोंना हाथाय बाजारफोरावबो जोङो गोरलैयैनो मोनो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जों लाना फैनानै बेखौ जोङो मोजाङै बेनि जोंना बेयाव थानाय दाखोनखौ बासिनांगोन बेनि उनाव जोङो बेयाव थानाय बिजौ बिजौ माने लानजाय बाहागो बेखौ दाननांगोन आरो नोंथां बिनि उनावथ' जोङो बेखौ मोजाङै जोंना गो खै बायदिसिना जों सुनायखौ नुयो आरो नोंथां जाहाथे बेयाव थानाय बिजानो फोरा खारो बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै फिन खेबसेबाव दै दै मोजांजों सुबावनांगोन बिनि उनाव जों बेखौ थाव एसे होननानै जोङो एवफ्रामना लांगोन आरो नोंथां जाहाथे जोंना सिङाव थानाय मोदोम बाहागोआ एसे मोनना थायो बेनि थाखायनो जों बेखौ माने एसे एवफारामनांगोन बे उनाव जोङो सबाय बे जोङो दै गुदुंआव जोङो गोदौबाय थानायाव बे सबायखौ होनांगोन आरो नोंथां होखांनानै जों बेखौ बेयाव खारै एसे एसे होनांगोन जाहाथे खारै लोयोब्ला जोंना बै माने सबाइाया जोंना रुयो बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोङो एवफ्रामना थानाय एफ नना लानाय जोङो बै साम'खौ जों बेयाव होनांगोन आरो नोंथां सोखांनानै जों बे एसे गोदौ होबाय थानांगोन गोदौ होबाय थांनायनि उनाव जोङो बेयाव जों बायदिसिना जोंना मस लाफोर दं आरो नोंथां जेरै जोंना सामब्राम गुफुर फालौ जिरा बायदिसिना दं आरो नोंथां थां बेफोरबायदि जों गोदौबाय थानायनाव संख्रिफोरखौ नायनांगोन आरो खारैफोरखौ जाहाथे जोंना खारैया गोबाब जाया आरो संख्रिया जोंना गोबाब जाया बेफोरखौ नायनांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो जेब्ला मोननो सम जायो अब्ला जोंनाथ' न' खाथियाव थानाय नङाब्ला बारिफोराव थानाय जोंना बै जोंना बेखौ होनाय जादों नोंथां बेनि उनावथ' जोङो खासिथारि होननाय जादों नोंथां बेखौ होनाय जायो बेनि उनाव जोंना मोनब्ला जों बेखौ खांनानैं संनाया जाब्ला जोङो ओंखामफोरदों जायो आरो नोंथां
औ औ
होमब्ला नोंथां जोंना रायलायनाय समाबो थौबायमोन नोंथां औ नोंथां गोजोनथों नोंथां
दे होदो होननो